नोंथा खोनाबायना? ओ खोनाबाय नोंथां। ओ आं नोंथांनाव फन खालामनायनि जाहोनानो जादों ओ नोंथांजों जोंनि बर' समाजाव जौ संनानै माबायदि बानजायनाय लाबोयो आरो। जों संनायनि जोहै माबायदि खहा लाबोयो बिनि सायाव नोंथाङ आनो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन थारैनो हागोन। ओ बर' समाजाव जौ होननानै बुङोब्ला। जोंनि समाजावहाय जौआ गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो सोलिबोदों। आरो जों बुंनो थाङोब्ला बियो उनावबो सोलिलांबाय थागोन। मानो होनोबा बे जौआ बर' समाजाव। ओ बर'नि धोरोम आसार खान्थि बेजों लोब्बा थानाय ओ जोङो बर'नि माखासे धोरोमफोराव जोंनो जौखौ नांथारगौ जायो। ओ खेराइनाय समाव अनस्रनाय समाव ओ जोंनि जे आनान गसाय एबा
मोदाय बिसोरनो जौखौ बावनांगौ जायो आरो बेजों लोगोसेनो ओ जौखौहाय ओ हाबा खेरायाव होनाय जायो आरो बबेबा जुदि हाबा खेरयाव जौफोर मोनलोङा मोनलोङाब्ला हाबा जाहै जाफैग्राफोरा हाबा बायदि मोना होननानै बुंनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय ओ जौआनो जे जोंनि बर' हारिनि गाससिबो होननानै जों बुंजोबनो हाया। मानोना जौ लोंनायजों जोंहा माखासे गोबां खहा जालाङो जेरै देहा खहा जानाय किडनि लिभार गाज्रि जानाय बेफोर जालाङो गेस जानाय बायदिसिना आरो बेफोर बेरामजों गोबां मानसिफोरा भुगैनानै थैलांनोबो गोनां जाबाय दा बेनि गुबै जाहोनानै जाहैबाय गोदो समावहाय ओ बर' हारियाव जौखौहाय मुलि हिसाबै बाहायनाय जायोमोन। जेरावहाय दावहा नांनाय एबा बबेबा मोनसे अरनफोराव बिफां लाइफां बनफोर बुथुमनानै लायनाय समावहाय मेंनानै जिरायनाय समावहाय गावनि देहाखौ ओ ओलैस्रोयै दोननो थाखाय एबा ओ मेंनायखौ खारहोनो थाखाय जौखौ बाहायनाय जायोमोन नाथाय ओ बे जौखौ बाहायनायनि उनावहाय लासै लासैनो माखासे मानसिफोरा बेखौहाय सानफ्रामबो लोंबाय थाग्रा हिसाबै बाहायलांनाय जादों जेरावहाय बारा लोंनायनि जाहोनावहाय जोंनि देहानि अंग'फोरा लासै नो गाज्रि जालांना हमदों। बाराद्राय निसा जानायनि जाहोनाव किडनि लिभार बेफोर गासिबो खहा जालांदों। बिनि बादैबो जोङो जौखौहाय मोजाङै बाहायोब्ला बियो जोंनि थाखाय जोबोद जोबोद मुलाम्फा आरो जों बेखौहाय ओ फालांगियारि हिसाबैबो बाहायनाय जेरै जोङो जोंनि बर' गामिफोराव दासिमबो नुनो मोनोदि ओ बर' आइजोफोरा जौ संनानै दासिमबो न'खर सालायनाय जों नुनो मोनो बिथांमोना ओ फिसायफोरनि खामानिखौ एबा खामानि मावनानै मोननाय रांखौहाय ओ सोनाराल'सिनो गावनो गाव खामायनानै एबा जौ संनानै फाननानै ओ न'खर गं गसंथानो हानायनि राहा लामा दिहुनन्नानै लादों। जेरै जों दिनै ओ मोननो थाङो जे गामि ओनसोलाव ओ से लिटार जौनि बेसेना खमैबो दाइनजि रांनि खाथियाव‌ सहैयै।
बेजों लोगोसेनो आरोबाव जौआ गोबां मोननै रोखोमनि दङ मोनसेया जाहैबाय जौ बिदै आरो मोनसेया जाहैबाय जौ गोरान। जौ बिदैखौ जोङो ओ जौ गोरान खालामनायनि सिगां मोननो थाङो दा जौखौ जोङो गिबियावनो बाजारनिफ्राय एमाव बायनानै लाबोनाय जायो आरो बेजों लोगोसेनो बे एमावखौहाय बाजारनिफ्रायनो आरोबाव माइरं बायनानै लाबोनाय जायो जायखौहाय जोङो एंखुर होननानैबो बांसिन बुङो बे माइरंखौहाय ओंखाम बायदि संनानै गिबियावनो मोनसे गुवार जायगा एबा प्लास्टिकफोराव फेनलानानै गुसु खालामहोनानै लाग्रोनाय जायो। सिफ्रुनानै बिनि उनावहाय एमावखौ बै ओ एंखुरा जेसेबांखिनि लाबोदों बेजों समानैहाय ओ खाबजाथाव थाव नायनानै एमावखौहाय देफ्रुनानै ओ माइरंजों लगायनानै बा एंखुरजों लगायनानै मोनसे दो एबा थौआव सोनानै दोननाय जायो। बेखौहाय साननै सानथामसिमहाय दोननो हायो आरो जेसेबां गोबाव समसिम दोनो बिनि नि साया एसेनो बारायलाङो आरो गोथावसिन जायो दा जोङो बां बांसिनै गामि ओनसोलाव जाय बिथांमोना एबा जाय आइजोफोरा जौ गोरान फानो बिसोरो साननै सानथामल' दोननाय जायो बिनि उनावहाय ओ जौ साननै सानथामनि उनाव बोखारनानै नायनायनि उनावहाय जुदि बे जौआ बिदै जायोब्ला बेवहाय दै एसे लगायनानै अखानायैहाय बे जौखौहाय संनाय जायो आरो संनानै बेनिफ्राय जे ओंखारनाय जौ एबा जौ गोरान बुङो बेखौहाय आरो जौ बिदैखौ जोङो ओ गिबियावनो एखे आदबजोंनो दिहनाय जायो जौ बिदैखौबो गिबियावहाय एंखुरखौ संनानै बेवहाय एमावखौ फुननाय जायो एमाव फुनखांनायनि उनावहाय बेखौ मोनसे ओ थौआव सोनानै मोजाङै खाथेनानै दोननाय जायो आरो बेखौहाय ओ से दान सिमहालागै बांसिननानै दोनो से दाननि उनावहाय बेखौ खेवनानै नायनानै जुदि बियो लोंजाथाव थाव अबस्था जायोब्ला जों बिखौहाय ओ जान्थाजों सरनानै लोंनाय जायो आरोखि नोंथाङा जुदि ओ जोंनि बर' समाजाव जौगानायनि सोमोन्दै फंनैसो गोसो ओ बुंनो माबाफोर बुंनो गोसो दङब्ला बुंनो हागोन
औ नोंथां आंबो जोंनि बर' समाजाव ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो लोंबोबाय थाग्रा ओ जौनि सायाव ओ फंनैसो बुंनोसै‌‌ ओ नोंगौ बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ बा जाम्बि जाम्बिा मुगानिफ्रायनो ओ जौ बिदैखौ ‌ओ बानायनानै लोंबोनो ओ रोंदों ओ गोदो गोदाय ओ जोङो मिथिनाय बायदिब्ला ओ गिबिसिनै ओ जौखौ बानायदोंमोन होनब्ला ओ एमाव बुरै आरो एमाव बोराइ ओ बिसोर नो गिबिसिन ओ एमावखौ ओ बानायजेनदोंमोन होननानै जोङो ओ मिथिनो मोनो ओ गोदोनि मानसिफोरा ओ जेब्ला ओ खामानि मावनानै मेंनाय ओ बे समाव ओ जौखौ ओ बाहायोमोन होननानै जों मिथि मोनो ओ गोदोनि बांसिन मानसिफ्रानो ओ आबाद मावनानै खामानि मावनानै ओ बेबायदिसो जायोमोन नालाय ओ बे समावनो ओ बिसोरो आबाद ओ मावनानै मेंनाय समाव ओ जौखौ एफा एफा ओ लोङोमोन अब्ला जोङो ओ जोंनि मेंनाय सानसे मानि मावनाय ओ बे मेंनाया ओ दा बेखौ लोङोब्ला माने ओ मेंनायखौनो बावगारो बेबायदि बावगारो आरो ओ गावनि गावसोरनि गोजोननाय ओ बेखौ मोननो हायो बेबायदि ओ मुलि ओ बेखौ माने बांद्राय लोङाबा खम एसेल' लोङोबा माने मुलि बायदि ओ बेब मुलि खाबो आरो ओ बेबायदि जोङो देहाखौ ओ मोजाङै लाखिनो हायो ओ नाथाय ओ बेखौ बांद्राय बाहायोब्लासो ओ जोंनि देहानि ओ गोबां खस्थ' ओ माने खहा जायो आरो ओ गोबां खहा जायो ओ दानि ओ जोंनि आथिखाल मुगायावबो ओ बर' हारिया ओ जौ बिदि संनायखौ ओ सोलिबोबाय थादों ओ बेबायदिनो उनावबो सोलिलांबाय थानो ओ थागोन बेखौ जोङो ओ मिथियो ओ जोंनि ओ बर' न'खरफोराव ओ दासिमबो खोब जौ संनानै फाननाय ओ बेखौ जोङो नुनो मोनो ओ जौ संनानै फाननाय बे हुदाया ओ मोजांबो आरो फारसेथि गाज्रिबो ओ जोंनि ओ बर' न'खरफोराव ओ जौ संनानै फाननाय ओ बे फाननायजों खायफा मानसिफोरा ओ जौखौ ओ नांगौनि बारा लोंनानै ओ जोंनि न'खरफोराव ओ जेरै फिफाफ्रा लोंनानै ओ न'खराव बिमाफोरजों माने दुम दाखाल नांलाय खमलाय जानानै ओ न'खरफोराव सान्थि गैयि गोजोन गैयि ओ बेबायदि थासारि ओ लाबोयो आरो सानफ्रोमबो नांलाय ख खमलायजोंनो ओ बुलाय सोलायजोंनो न'खरनि जौगानायनि फारसे ओ जेबो ओ साननो रोङि बेबायदि जायो ओ फिसा फिसौ ओ फिसौफोरखौ ओ लेखा फोरोंनायनि फारसे सोलोंथाइ होनाय फारसे जेबो साननाय गैया बेबायदि थासारि जोङो जौ लोंनानैनो जायो आरो
औ
ओ बिनि थाखायनो जौगा माने ओ बांद्राय लोङोब्ला ओ जोंनि थाखाय जोबोद खहा गोनां आरो ओ नाथाय गुबुन फारसे बिथिं ओ जौखौ ओ जौ संनानैबो ओ गोबां रोखोमनि माने
ओ बानजायनाय मोनो जेरै जोङो ओ जौ फाननानै ओ जोंनि न'खराव नांगौ जानाय ओ थाव संख्रि बानलु ओ बेफोरखौ जोङो
ओ
माने बायनानै ओ जानो हायो ओ बेबायदि बिदिनो जोङो ओ न'खर खुंनायाव माखासे गोनां जानाय ओ रां रुफानि आंखाल जानाय बेखौ जोङो ओ जौ फाननानैबो माने सु फुंनो हायो आरो ओ नाथाय ओ जौखौ खायफा खायफा ओ बांद्राय बाहायनायावसो माने खहा गोनां जायो आरो ओ ओ जोङो जौ बिदै ओ बे जौ बिदैखौ ओ माबोरै बानायो होननानै बुङोब्ला नोंथां ओ आं एसे फोरमायनोसै ओ जौ बिदैखौ बेखौ जोङो माइरंनिफ्राय ओ जोङो माइरंखौ माइ मिलाव ओ बेफोरनिफ्राय जोङो ओ ओ मिलौ होनानै लाबोनानै ओ जोङो बेसेबांनाखि संगोन सेरसे बा सेरनै सेरथाम सेरब्रै ओ नांगौखिनि ओ बे माइरंखौ जोङो ओ बांद्राय माने सुस्रानाय जाया सुनाय जाया ओ जाहाथे रसाआ बांद्राय थाङोब्ला पुरगेवगेव जायो नालाय ओ खनसे बा खायबा खायबा सुवाबबो बेबायदिनो जोङो डाइरेक्ट थौफ्राव रुनाय जायो आरो बेबायदिनो रुनानै ओ माइरं ओंखामखौ जेरै सङो बेबायदिनो ओ रुनाय जायो आरो मोनजासे संनानै दोननानै जोङो ओ प्लास्टिकफोराव जोङो मोनोब्ला फ्रुरुननानै दोनो ओ बेयाव जोङो मोनसे गोनांथार ओ माने मुलि फुननांगौ जायो बे मुलिया जादों ओ एमाव बुङो एमाव बोरै बानायो होननानै बुङोब्ला जोङो एमावखौ ओ जोङो ओ माइरंखौबो एसे लगायदेरनांगौ जायो ओ बिनिफ्राय जोङो ओ जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय थाइजौ बिलाइ खान्थाल बिलाइ आनारस बिलाइ लोखोना बिलाइ ओ आरो बिनि अनगा दंफां राखेब ओ बायदिफोरखौ जोङो खांनानै ओ उवालाव ओ देग्लिनानै ओ माइरं एसे होफानानै ओ जों बेबायदिनो बानायनाय जायो आरो आरो
ओ इमाव खर' सिगाङाव एमाव बानायखांनाय बिनि खर' थाइसेबा थाइनै बिदि होदेरब्लासो एमावआबो आद जायो आरो। नङाब्ला बे एमाव बियो जानाय नङा आरो बेबायदिनो देनानै जोङो लादुरा लादुरा बानायनानै एमाव बिनि एमाव जाबाय आरो बेखौ जोङो प्लास्टिकआव खुरनानै बेखौ जोङो लगायनानै जोङो सानसे बा साननै बिदि जोङो ओ दोपननायनि उनाव थौआव सोनानै जोङो बिखौ जि बा जिबा दिन बेबायदि सोनानै जोङो जौ महराव मोननो हायो आरो बेबायदिनो जोङो जौखौ गोबाव समहालागैबो दोननानै लोंनो हायो। बोसोरसेहालागैबो जोङो दोनना लोंनो हायो। बेबायदि जौखौ जोङो फिनाय होननानै मिथिनो मोनो आरो। बेबायदिनो जोङो बिनि उनाव जोङो जेब्ला जौखौ लोंखांनानै जौआ सायो अब्ला जोङो गोरान जोङो जौ गोरान बेखौ बहननो हाबावो आरो बेखौबो जोङो अराव सं जानफिननानै दोस्राव होलायलायनानै जोङो मावनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो जौ गोरान माने दानि जोंनि खोब बर' समाजाव फाननाय जौ होननानै बुङोब्ला जौ गोरानखौनो बुंनो हायो नङा होनबा नङा होनबा नोंथां
औ
बेबायदिनो जौखौ संनाय जायो आरो बेबो बिदिनो बांद्राय लोङोबा देहानि थाखाय खहा गोनां जायो आरो खम बिबांनि खापसे देर काप बेबायदि लोङोबा जोंनि देहानि थाखाय मोजां जायो आरो नोंथां।